औ मा खालामदों।
जनानै दं।
अ मोजाङैनो दंना नोंथाङा?
अ मोजाङै दङ।
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों।
औ बुं।
औ नोंथाङा मा ओंख्रि जानानै मोजां नाङो?
औ ओंख्रियाथ' गोबां रोखोमनि थायो।
औ नंगौ।
फोरनि मादाव अनला ओंख्रि ओमफ्राय बिदिनो लाइ लाफा बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो। ओंख्रि गोथांफोरफोरखौ मैगं गोथां। औ ओमफ्राय नोंथाङा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो
आङो अनला खारैजों दाउ बेदर जानानै मोजां नाङो
औ ओमफ्राय नोंथाङा अनला खारैजों दाउ बेदर संनो रोंगोन ना रोङा
औ रोंगौ
अ होमबा हायोबा एसे फोरमायना होबानो जाबाय माबायदि संनाय जायो
औ
अ
बे फार्स् फार्स्टनिफ्राय खोन्थालांबानो जाबाय गिबियावनो अनलाखौ संग्रोननाया जायोना दाउ फोसंग्रोनाय जायो
औ खोन्थालांनि गिबियावनो दाउ ओ दाउखौ बुथारग्रोबाय आरो ना ना दाउ बे दर खौ दाउखौहाय बुथारबाय बुथारनानै बेदर बानायना लाबाय। बिनिफ्राय ओम अनला खारै संनो थाखायथ' जोंनो ओ अन गुन्दै नांगोन नङा होमबा नों
औ
अन गुन्दै नांगोन बेनि थाखाय अ अन गुन्दै बानायनो थाखाय माइरंखौहाय सोमनानै दोनबाय ओम माइरंखौहाय दसे सोमनानै दोनबाय दोननानै बेखौ देनाय जायो आरोना
औ
बेखौ देनानैहाय ओम अन गुन्दै बानायना लाबाय बिनिफ्राय ओम बिनिफ्राय बै ओ दाउ बेदर बानायना दोननायखौहाय खोना दोंना नोंथां बे बेदर बानायना दोननायखौहाय गिबियावनो संबाय आरोना ओ सारायाव हाय गिबियावनो थाव होबाय थाव इसे होबाय ओ पियास बिदिनो फालौ बिदि होनानैहाय बेखौ ओ बेदरखौहाय होबाय होनानै दसे एवबाय दसे एवनानैहाय ओ बेखौ खोबना होबाय बिदिनो एसे मोनहां मोनहां इसे ओ दसे दसे एवनानैहाय बेखौ खोबनानै होबाय आरो ना खोबना होनानै दै होबाय दै होनानै ओ बेयो गोदौबाय थाबा गोदौबाय थाबाथाय अन अन गुन्दै देना लानाय अन गुन्दैखौ होबाय आरो ना
औ
औ होनानै गिदौ गोदौबाय थानायाव होबाय होनानै बेनिफ्राय खारै होबाय ओ बिदिनो अनला खारै जाबाय आरोना
औ
औ
ओमफ्राय नोंथाङा अनला खारैनि बादै आरो बेलेग ओंख्रि मोजां मोनोना मोनला?
औ मोजां मोनो
औ हायोबा एसे फोरमायना हो
औ आङो अनला खारैनि बादै आङो अ अमा बेदर आरो सबायखौ जानानै मोजां मोनो आरो नोंथाङा सबायाइखौ मोनथिगो ना?
औ सबाइखौ मिथिगौ
औ सबायजों अमा बेदरखौ गोथाव मोनो आरो बेखौहाय माबोरै संनाय जायो होनोब्ला ओ बेखौ गिबियावनो
सबाय औ गिबियावनो सबाइखौ संग्रोना लानाय जायोना?
औ सबाय खौ संबाय अ संनानैहाय बेयाव बेदर हो थ'आ आरो ना सबाय गोजा संबाय
औ
सबाय गोजा संनानैहाय दोनथ'बाय बिनि उनाव बेदरखौहाय एक्सट्रा संलायबाय संनानैहाय अ मोनबा थाय बे मोननैखौबो जमा खामना होबाय आरो ना सबाइखौ बेदरखौजों
औ
बिदिनो संनाय जायो आरो। नोंथाङा माबाफोर ओ-ओंख्रि संनो रोंगौ ना रोङा?
हेलौ
खोनायाखै नोंथाङा?
औ खोनादों हेलौ
औ नोंथाङा माबाफोर ओंख्रि संनो रोंगौ ना रोङा?
हेल' नोंथां।
हेलौ
औ खोनायाखै?
खोनादो
औ
ओम ओंख्रि होननानै बुङोब्ला आं बेफोरबायदि ओंख्रि संफेराखै। अ माने गुबुना बानायना होनायखौ जायो आरो
औ नंगौ नोंथाङा साबसिन माखो मोजां मोनो?
ओंख्रिनि मादाव ना ओख्रियावथ' जेन'बा जोंनि आंग्रियाथ' गोबां रोखोमनि दङ नोंगोनना
औ नंगौ
जेरै थावजों संनाय थायो निफ्राय खारै ओंख्रिबो थायो आं माने थावजों संनाय फोरखौ एसे मोजांसिन मोनो आरो
उम
बेफोरनि मादाव जेनेबा फाजायानो होन बा ओंख्रियानो होन खुनु जाया थावदो बानायनाय ओंख्रिफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो
औ नंगौ
थाङा जेैबायदि बुंलांबाय अनला खारैसे दाउ बेदर आरो सबायजों अमा बेदर बेफोरबो गोथावनो जायो जानो हेलौ हेलौ
नोंथां हेल' नोंथां खोनायाखै?
औ।
औ मा जाखो?
अ मा होनो नोंथाङादि बुंदोंमोन।
औ।
सबायजों दाउ बेदर बा सबायजों अमा बेदर नङाबा अनला खारै बायदिजों जाना गोथाव मोनो होनना बुंदोंमोन ना।
औ नोंगौ नोंथां।
थावनो जायो। ओमफ्राय बेफोरखौ आंबो जानानै मो मोजां मोनो आरो। अ बे बेफोरनि अनगायै बो मैथाजों ना बायदिसिना बिदिनो लाइ लाफा। मैथु बेफोरखौ मोजां मोनो आरो जानानै। औ
बेनिफ्राय नोंथां दाथ' बोथोरा फिथाइ सामथायाइनि बोथोर नङा होमबा।
औ नंगौ।
नोंथाङा नोंथाङा मा फिथाइखौ जानानै बांसि सिन मोजां मोनो?
औ। दाथ' बोथोरा जेनेबा फिथाइ सामथाइनि बोथोर ना? दा आङो थाइजौ लिसु बेफोरखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो। औ। दा जेनेबा फिथाया बेफोरल' नङा। दंबावो जेनेबा खान्थाल औ खान थाल दङो, थाइजौ दङो।
औ आनारस जायखौ जोङो जायखौ बुङो जोङो रैमालि।
बुंनाय जायो।
औ नंगौ।
अब्ला नोंथाङा मा फिथाइखौ जाना बांसिन मोजां मोनो?
आङो थाइजौखौ थाइजौखौ बांसिन मोजां मोनो जानानै। हाय औ बेखौहाय जोङो गोरलैयावबो गोरलैयावबो आसार बानायनानैबो जानो हायोना नोंथ
औ आसार बानायना जानो हायो।
औ एसे गोरलैयाव आरो एसे देरनानै फ्राय माने मोनथ'यैयाव आरो ना मोनथ'यियावहाय जोङो बेखौ ओ बानलु संग्रि होनानैहाय गोथाङै हानानै जानो हा हायो ना औ औ खाजि हानानै? जानो हायो आरो। मोननानैबोथ' जों जानो हा खायोआनो जोबोद गोथाव जायो।
अब्ला नोंथाङा आसार बानायनो रों गो नामा बानलु आसार?
ओ हो आंथ' ओहो बानायनो रोङा औ ओहो आं निजि बानायफेराखै ओ बेलेग बानायनाय खौ नुदों आरो।
औ ओमफाय जानोथ' मोनफेर
औ जानो मोनबाय गोथावानो जायो औ। बिनिफ्राय खान्थालखौबो मोजां मोनो।
औ खान्थालखौ माने मोननै माबा जानाय जायो आरो जेनेबा सोरबाया गोथां जायो सोरबाया
औ नंगौ नोंथाङा खान्थालखौ जायो ना औ गोमोन जानानै मोजां मोनो ना? थांजानानै मोजां मोनो नोंथाङा?
आं गोमोनखौबो जायो गोथांखौबो जायो। जायो माने मोननैखौबो मोजां मोनो बांसिन गोथांखौ जानो मोजां मोनो आरो।
औ आंबो बांसिन गोथांखौनो जानानै मोजां मोजां मोनो। औ बेनि औ बे औ न औ नंगौ बेखौ ओंख्रिबो जायो आरो ओरैनो सावनानैहाय बाथोन औ नंगौ।
सोरबाया सावनाय जायो। ओमफाय सावाबो माने सोरबा ओरै सारायाव हांनाय जायो आरो माने
औ नंगौ औ आरो बेनि बे खान्थाल खौहाय गोरलैयावबो जोङो ओ फाजा एवनानैबो जा जायोना औ बिनिफ्राय बिनि बेगरफोरा बिनि सिङाव गां बेगर थायोना?
औ
बेखौबोथ' जोङो मैगंफोर मैगंबो जाजायो जेरैहाय थास' आ थिंफोरजोंबो जाजायो नङा होमबा नोंथां? ओ जोब थास' आथिं मैथा बे फोरजों लगायनानै संबाथाय ओ जोबोद गोथाव
औ औ
औ
दा नोंथांङा जों सावरायदोंमोन फिथाइ सामथाइनि बागै ना?
औ नंगौ नोंथां ।
फिथाइ सामथायाइयाबो नोंथाङा फिथाइ सामथायाइखौ बांसिन बायनानै जायो ना न'फोरावनो दंखायो?
औ आंथ' फिथाइ सामथाइखौ बायनानै जाया बारा । मालाबा मालाबा बायनानै जायो बांसि बांसिनानो न'आव दोङो आरो ना बांसि नानो न'आव मोन मोनो ।
औ
औ
माने बांसिन गामि ओनसोलफोराव माने गावबा गाव थाखायो आरोना औ औ औ ।
नोंथांनि न'खरावबो दोङ ना फिथाइ सामथाइ जेरैहाय थाइजौ, खान्थाल?
औ दङ थाइजौ दङ खान्थाल दङो । बेनिफ्राय लिसु दङो ।
औ नंगौ ।
बेनिफ्राय नोंथांङा नारेंखल जाना मोजां मोनोना?
आंङो औ मोजां मोनो ।
अ नारेंखलनि बिद बिदिब्ला नोंथाङा बुंलाय नारेंखलनि जों मा मा जानो हायो?
नारेंखलनिफ्राय जोंङो ओ फिथाबो बानायनो हायो नालेंखलनि
औ
फिथा जानो हायो आरो बिदिनो बायदिसिना मिथायाइफोर बानायनायबो जायो आरो ना नालेंखरनिफाय ।
औ
औ आरो बिनि नालेंखरनि बिदैखौहाय जोंङो गरम बोथ राव बिनि गोरलैस समाव नारें नारेंखला राथयि समाव । बिनि गोरलै गोरलै समावहाय जोङो बिनि बिदैखौहाय। लोङो आरोना गरम बिराद गरम बोथ बोथोरावहाय। मोजां मोनो लोंनानै।
औ। नंगौ। माने लोंनाया लोङो जोङो जेनेबा नारेंखलनि गोरलैनिफ्राय लोंनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ जुदि नारेंखला एसे गोरान जाबायबा। बेनिखौ माने लोंजाया आरो औ
नोंथाङाबो मोजां मोनोना?
औ आंबो नारेंखल जानानै मोजां मोनो औ। अब्ला नोंथां। जोंना समा जासिगोन नामा?
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे बिदिब्ला नोंथां औ।